हेल' औ औ
नोंथांजोंजों दसे सम बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां दे बुंनायसाइ
नोंथाङा बर'फोरनि माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथा हागोन
दे बिदिब्ला नोंथां फोरमायलाय एसे
बाद माइ आबाद होननानै बुङोब्ला ओ जों बे जों बर' माहारिनि बर' सुबुंफोरनि गाहाया आबाद होननानै बुंजायो।
औ
माने बर'फोरा गोदो गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावनानै जिउ खुंनाय जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो। बिसोर माने आबाद मावनायनि सायावनो सोनारनानै जिउखौ खुंबोयो आरो
अ अ
बर' सुबुं माहारिया गोदो गोदाय आबै आबौ मोननि समनि गायनो माइ आबाद मावनानै दानायखौ सुफुंयो।
औ आ
माइ आबाद होननानै बुङोब्ला माइ माने जोङो बे माय आबाद मावनानै जोङो ओंखाम संनानै जायो माने ओंखाम बरननानै ओंखाम बरननो थाखाय बे माइ आबादखौ मावनाय जायो जोङो बे माइ आबादखौ मावनायाव गोबां खुस दुखु खस्थ' बहुत खस्थ' बेफोरखौ जोङो सहायनानै मावनाय जायो।
औ नोथां।
माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ दैज्लां बोथोर माने जुलाय जुलाइ मास औ बे माइ आबादखौ मावनाय जायो होननानै जों मिथियो।
आ आ।
माब्लाब ब्ला माब्लाबा जुलाइनि सिगां जुन मासनिफ्रायबो ओ जुन मासनि गेजेर समनिफ्रायबो जोङो बे माइ आ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो।
अ अ।
माइ आबाद मावनायनि सम होननानै बुङोब्ला जोङो जुलाइ माह जुलाइ मास जुलाइ दानखौ जोङो मिथ मिथिनो मोननाय जादों। ओ बे माइ आबाद खो जोङो बैसागु फोरबो खुंखांनायनि उनावहाय खुंनाय जायोबा मावनाय जायो।
अ अ।
माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो
उम उम।
दखरसे दुब्लिबारिखौ एवग्रोनानै लानाय जायो। गिबियावनो जोङो बे दुब्लिखौ ओ आराम एवनानै हाखौ दुहु दुहु खालामनानै आराम लानाय जायो।
औ नोंथां।
बायस साननैसो जोङो बे हाग्राखौ माने दुब्लिबारिनि बे दखरसे हाखौ जोङो एवखांनायनि उनाव हाग्राखौ रानहोनो थाखाय साननैसो दोननाय जायो। बै साननैस फोराननो दोननाय समावनो बै समाव फोरावबो दै थायो। ओ बे फख्रिफोराव जोङो ओ नांगौ जखानि माइ लालाानानैै बे माइखौ जों बस्थायाव सोनानै बे दैयावहाय हर ब बा हरथाम सोमनानै दोननाय जायो बिनि उन बे माइखौ बोखांनानै हरसे हरसे अ अखानायै जेब्ला बे माइखौ फोगोन अब्ला बेखौ सानसे सिगां जोङो बोखांनानै दोननाय जायो
औ औ।
बिनि उनाव अखानायै जोंडो बे माइखौ ओ बै हालेवनानै दोननाय दुब्लि गारिखौ जोङो हाग्राफोरखौ साफा बोखारजोबनानै
अ।
बेयाव जोङो दै सोनानै दैनि ओ दैयावबो फोनानै होनाय जायो माइखौ आरो दै गैयाब्ला दै गैयाब्ला जोङो
उम।
दै गैयाब्ला जोङो बेखौ गोरानैबो फोनाय जायो
आ आ।
बिनि उनाव ओम ओ जिबा दिनसो बा नैजि दिनसोहालागै बे फोनाय माइखौ जोङो ओ गोजौ जाहोनो बा माय। बे माइखौ फुनो जाजासिम जोङो आरामै ओ दोननाय जायो आबदाल माने बुहुद जोथोनै जोङो लाखिनाय जायो बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो ओ दुब्लि बारिखौहाय मोसौजों गिबि गिबियावनो गोदो गोदाय माने गोदो गोदाय मोस जोंनो जोङो हालौग्रोयोमोन ओ आथिखालाव बेफ खौ जोङो ट्रेक्टर फोरजोंबो एवनायखौ नुनो मोनसै। खिन्थु गोदोनि होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बे दुब्लि बारिखौ गासैखौबो जोङो सानसेयै नङाब्लाबो साननै सानथाम सानब्रै सानबा बिदिनो जोङो सैबो दुब्लि बारिखौ जोङो खारायनानै लाग्रोनाय जायो। दुब्लि बारिखौ खारायनानै लाग्रोखांनायनि उनाव बेखौ सामार होन ओ
उम उम औ औ
बिनि उनावहाय मै होनाय जायो।
अ औ
बिनि उनाव ओ जोङो बै फोनानै लानाय खोथिया माबा माइखौ
अ
बे हालेवनाय दुब्लि बारियाव गायनो थाखाय जोङो खोथिया होननानै बुङो बेखौ फुनानै लाग्रोनाय जायो।
ओ
बे खोथियाखौ फुना लाखांनायनि उनाव जोङो नांगौ ज'खानि फुनानै लायो। आरो बै हालेवनाय दुब्लि बारियाव हाया मोजाङै जायोब्ला बे दुब्लि बारियाव जोङो बेब फुनानै लानाय खोथियाखौ गायो। बेखौ जों बुङो माइ गायनाय माइ गायनाय बुङो। माइ गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरामै आपडान लाबाय थानांगौ। माने ओ दै रानोब्लाज जोङो बेयाव नांगौ जखानि दै सोनानै होनाय जायो। बांद्राय दै खौ इदिनो बर'ननानै फोराननाय जायो। ओ नांगौ जखानि दै होनानै बे माइआव बे गायखांनाय मायाव जुदि हाग्रा जायोब्ला बे माइयाव हाब नानै जोङो हाग्राफोरखौ फुनानै गारनाय जायो।
अ अ
आरो खायफा खायफा बे माइया जाहाथे मोजां जायो एम्फौ एन जाया बेयावहाय खायफा मेडिसिन मुलि बायदिसिना फोरखौ जोङो सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बे माइआ मोज जां जाथों होननानै जोङो बेयावहाय हासारफोरबो सारनानै होनाय जायो।
अ अ
दिनो जुलाइ मासाव माइ गायखांनाय उनाव जुन जु आगष्ट, सेप्तेम्बर, अक टबल बेफोरबायदि समाव बे माइया गोजौ गोजौ जानानै फिथाइ थायनो लायो।
अ अ
बिनि उनाव जेब ब्ला बे माइया फिथाइ थाइगोन, फिथाय थायखांनायनि उनाव मोनसे समाव बे माइआ मोनो। गोमोन जायो अब्ला जोङो बे माइखौ हानाय जायो। गामिनि साफास सानै बा नक खनि सुबुं माहा सुबुंफोरा लोगो नांनानै ज ज माइ खौ हानाय जायो। बे माइखौ हाखांनायनि उनाव ओ जोङो औवानि थेवोल जिरनानै ओ दांग्रि दांग्रि हिसाबै गिदिर गिदिर दांग्रि खालामनानै खाथुमनाय जायो आरो बै माबा जों बावखाजों जों औवाजों बानायनाय बावखाजों
औ
ओरै फारसे ओरै फारसे थुनानै बानना लाबोनानै ननि सिथ्लायाव दोनफैनाय जायो
औ नोंथां औ
जोङो बे माइ खौ
उम
फिन बे दांगख्रिखौ खेवफिननानै सितलायावनो मोजाङै मारा होनो जाब हाबनाय जायो ओ आथिखालाव बे माराखौ जोङो थेक क्टर जोंबो होनाय नुयो आरो गोदोनि नुगायाव मोस सौजों होनाय जायोमोन
औ औ
सानसेयावनो गोबां माइखौ जोङो मारा होनो हायो नाथाय मोसौजों होयोब्ला जोङो सानसेयाव एफा एफायै मारा होनाय जायो मारा होनायाव जोङो गिबियावनो बे माइ खौ सिथ्ला गेजेरावहाय आराम गुवारै जाबनानै लानाय जायो बेनि उनाव जों मोसौ मानै लानानै बा हालिनै हालि फिसा मोसौ लानानैबाबो जोङो गिदिं गिदिं गिदिं गिदिं मारा होनाय जायो आरो बेमारा होनाय समाव सासे बा सानै गासिबो थानो साफा सानै थानानै खुकेनजों बे माइखौ खायनाय जायो। बिब्दिनो बे मा रा होनाया बिदिनो जालाङो बिनि उनावहाय बे माइया आरामै सिरि जोबोब्ला बेखौ जोङो खायखांनानै बे जिब गाब बेखौ जोङो खायखांबा जिगाब बुंनाय जायो बे जिग गाबखौ जोङो बे माइ माइ माइजों आलादा खालामनाय जायो। आरो उनावहाय सान सानसेसो फोराननानै जों बे माइ खौहाय। ओ बाख्रिफ्रावसो बाख्रियाव खौ बस्थायाव सोनानै दोननाय जायो। बिनि उनाव जोङो ओ जानो थाखाय बे माइ खौनो जोङो बाख्रिनिफ्राय बा गसथानि फ्राय ओ इदिनो जेन बायदिसिना तिरपालफोरावहाय ओ नांगौ जखानि लामनानै बे माइखौ खौ जोङो रानोब्ला संग्रायजों जावनाय जायो। जावखांनायनि उनाव जोङो मिलाव लाङो मिलाव लांखांना लाबोनायनि उनाव बे माइखौ आरस चिनस जोङो माइरं जाव फिनाय जायो माइरं दिहुननो थाखाय जावनाय जायो आरो बे माइरंखौ जावखांनाय जावखांनायनि उनाव जोङो माइ गाबखौ आलादा खालामनो थाखाय सालिखनाय जायो बेफोरबायदि खालाम नायनि उनावो जोङो माय रंखौ मोननाय जायो माइरं मोन खांनायनि उनावसो जोङो बे माइरंखौ ओंखाम संनो थाखाय सुनानै आरो ओंखाम संनानै जानाय जायो आंनि मिथिनायाव बिसिमानो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
आंनि नोंथाङा जेरैबायदि बि माइ आबादनि सायाव बुंबाय बर'फोरा बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावबोनाय जादों आरो दासिमबो मावबोयो माइ आबादानो बर'फोरनि थाङा थानायनि गाहाय फुंखा बे दानिल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो बे माइ आबाद दा मोनसे रांखान्थियारि राहा महरैबो जायगा लादों बे माइ आबादनि सोमोन्दै जोङो बेबायदियैनो मोननो हायो दे बिदिब्ला नोंथांजों दिनै बे सांखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ
औ दे नोंथां